हेल' नोंथां। औ नेत नि प्रब्लेममोन नामा नोंथांनिया?
अ नोंथांनियानो नोंथांनियासो आंनिया आंनियाव गैया जेनेबा नोंथांनियासो आंनियाव खोना फैयाखै।
अ उम बिदिनो हारसिंनो दानलांनाय जादों नोंथां। दा जेनेबाथ' जोङो उम हेल' हेल'।
हेल'।
हेल' नोंथां।
औ नोंथांनिया एसे प्रब्लेम जागासिनो नोंथांनिया। एसे फ्रि जायगायाव थाना रायलायनाय नोंथाङा।
अ खोनाबाय दे नोंथां।
अ खोनादों जेनेबा नोंथाङा औ दे बुंलाय
औ जोंङो औवाखौ लानानैनो जोंङो सावरायनाय जादोंमोन नोंङा होमबा? दा उम औ दा औवा होनोब्ला जोंङो गोबां जातनि औवा दंङ'मोन। गुरखा औवा थेरे औवा माखाल औवा आरो बिदिनो औ हा औ हा जोनि औवा बिनि बिदिनो अनेकथा जातनि रोखोम रोखोमनि औवा थायो आरो।
औवादों औ
बे औवानिफ्रायबो जोंङो औवानि ओंखारनाय गाजाखौ जोंङो मेवाइ होननानै बुंङो। बर' रावआव दा बे बर' राववाव मेवाइखौनो जोंङो ओ ओंख्रिबो जायो आरो ओं औवायाबो गोबां खामानियाव उदायो नालाय जोंङो ओंख्रिबो जानो हायो आरो औवा गाजाखौ। दा औवा जोंङो बारि बा बारि बाला जोंङो औवाखौ गायना लायो बाबो गोबां राव रांखावरि आरजिनो हायो नोंङा होमबा?
औ हायो नोंहां जेनेबा बेखौबो फालांगि खालामनानैबो हायो जेनेबा सिनेमा मापबा मोनसे बे थसे औवानि दामाथ' जोबोद दानियाथ' बुरखा ओवाफोरनिया थ' खुत्तुरा आसि थाखा गाहाम नोंङा होमबा नोंथां?
औ सेभेेनटि ओइट
बेफोरबायदि ओद बेफोरबायदि जालांबाय। गोदोयो त्रिस सल्लिसफोरावनो मोनोमोन बिस थाखाफोरावनो बेफोरबायदियाव मोनोमोन आरो जेनेबा। दाथ' गोबां दामा बारायबासिनो औ बेफोरावनो मोनोमोन दा बारायलांगासिनो।
औ औ दा बिदिनो जोंङो औवा हिसाबै जोंङो औवाखौ गोबां खामानियावनो जों बाहायनो हायो नोंङा होनबा नोंथां? जेरै औ न' लुनाय बेनिफ्राय मुरा हेबनाय सान्द्रि हेबनाय दाला हेबनाय औ खबाइ जेख खाय बेफोरखो बेफोर हेबनानैबो जोंङो ओ खामानियाव बाहायनो हायो औ औ
दिनाबाय जेनेबा न'आव जनानै जेनेबा आखाइनि खामानि लानानै जेनेबा बेफोरबायदिनो आरो न'नि औ बेफोरबायादिनो बारिफोरखौबो बेरा माबा माबि जेनेबा बाथौ दुमनायफोरावबो बाहायनो हाबायो बाथौनि खामि बे बेफोरबायदि होनायाव नंङा होमबा नोंथांङा?
औ औ नोंथां। बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो दानि जुगाव। बेफोरदि आगजु बाहाय बानायनानैनो जोंङो रांखावरि आरजिनो हायो आरो नोंथां।
औ औवाखौथ' जो थोन लानांगौ जायो जेनेबा गायनानै दोनबाथाय जेनेबा हाबो होनांगौ जेनेबा बोसोर बोसोर जेनेबा
औ दा बिदिनो जोंङो थोन लायोब्लासो मोनसे औवानि आबादा मोजां जागोन नालाय ओंखायनो जोंङो बेफोरबायदिनो औवाखौबो जोथोन लानो गोनां जायो।
अ जागोन नोंथांं दा नोंथांला नाव ओरैनो मा मा रोखोमनि जेनेबा औवा दं जेनेबा नोंथांलाहानियाव
जोंहानियावथ' दा औवा थेरे दङ बे फायय बुरखा दं माखाल दं बेफोरबायदिनो मोनथाम मोनब्रैसो जतनि जोंहानाव बारियाव औवा दं आरो ना दा बेखौ जोङो नै दा गोदान गाजा ओंखारबाय नालाय दा जोंङो बारा औवाखौ दानथ'ला। बेनि औवा मेवाया जेब्ला रायो होनबासो जोंङो बे औवाखौ दाननानै फानसिगोन आरो।
औ औ नंङाबा ग्लाजा गाजा बेरबाथाय जेनेबा औवा बारायनाय नोंङा बे फोरखौ दानबाय थाबा जेनेबा जोबस्रांलांबाथाय खम जालांगोन औवाया जेनेबा बारायनाय नंला औ
औ नोंथां दा ओमफाय मेसें फैनाय लोगो लोगो जोंङो बेरा दुमनाय न' लुनाय खामि सैनाय बेफोराव जोङो बेखौ बाहायसिगोन आरो नोंथां औ दानि दिनावथ' जोङो गोबां खोनो जोङो औवा बेफार खालामनानै रांखावरि आरजिनायखौ जोङो नुगासिनो नङा होमबा नोंथां दिनै गो गो गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेफार बानायज' खालामनो थाखाय जोंनि जायगायाव फैयो जोंनि जायगानिफ्राय बिसोरो गोबां बेफोरबायदिनो औ औवाखौ साप्लाइ लाना थांनानै ओ रांखावरि आरजिनायाव
जेनेबा बहि ओ बहि
ओ लेखा बिलाइ बहि बानायनो थाखाय बे ओ औवाखौ बा हायनाय जायो आरो औ बेफोरबायदिनो गोबां बेरायाव साजायनाय ओ इन्जुराव साजायनाय मुवा बेसाद हेबनानै आखाइनि आगजु जोंनो दोरोङारि जेनेबा बानायनानै जोङो बेखौ साजायनाय बे साजायनायखौ जोङो बानायनानै न'खौ ओ साजायहोनो हायो आरो जेरै जोङो ओ हारसा ओ असमियाफोरखौ नुयोना खफ्रिखौ माबायाव हेब नानै मोजां साजायनानै दोननाय बेफोरबायदिनो जोङो साजायनाय बे साजायनाय खामानियावबो जोङो बाहायनो हायो नोंथां औ दा बेफोरो बोरै सांग्रां जायगायाव बे उवा आबादा साबसिन जायो आरो हेल' नोंथां हेल' नोंथां हेल' हेल'
खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा ओ बेनि बादै मा बुंबावनो गोसो औवानि बादै एसे बुंबावनो हागोन नोंथां हेल' नोंथां नोंथाङा बेफोर औवानि बादै माबाफोर बुंबावनो दङबा बुंबावनो हागोन नोंथां हेल' हेल'
अ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा औवानि बादै औ माबा मोनसे बुंबावनो दङबा नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन आरो
जेनेबा जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि औवा दोङो दोंनायालाय गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि औवाया थ' थाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
जेनेबा दा सोहर ओनसोलफोरावसो बेफोरबायदि औवाफोरखौ नुनो मोना जेनेबा बिसोरसो नांगौ जायोब्ला बिसोर बायना लांनाय जायो नङा होमबा गामि ओनसोलनिफ्राय
औ नोंथां औ नोंथां
नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोंहानावबोथ' बेफोरबायदि बुरखा बुरखा गैया जेनेबा माखाल दोङो जावथि दङो बेबायदि दङो आरो नोंथां
जेनिबा जोंहाबोथ' बेफोरबायदिनो आखाइनि खामानि बाहायो खामानियाव जेनेबा औवलाय दाननो जेनेबा खबाइ जेखाय बेफोरबायदिनो खामानियाव बाहायनाय जायो नालाय। बेफोरबायदिनो बेरा इन्जुर बेफोरबायदि हेबनोबो थाखाय औ।
उम्म उम्म गोबां रांखावरि जोङो आरजिनो हायो आरो। दानि जुगाव जोङो ओरैनो थानानै जोङो ओ ओरैनो थानानै जोङो मुलाम्फा गैला नालाय बिदिनो आखाइनि बे हेबनाय बे रोंगौथिखौ जोङो ओंखायनो सोलोंनो गोनां जायो आरो। दा ओंखायनो जेनेबा जों सानैजों सावरायनानै औवानि बागै मा रोंनांगौ मा मिथिनांगौ बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायबाय बिनि थाखाय मोजां ओ रोंगौथि मोनबाय आंबो दिनै जोङो औवानि थाखायनो जोङो ओ खेथि खालामनो गोनां जायो, अ आबाद बानायनायनो गोनां औ। औवखौ जोङो जेरावबो बाहायो नालाय ओंखायनो जोङो
बोसोरब्रै बोसोरजों जेनेबा मोजाङै माबालांनो हायो आरो जेनेबा नोंथां। बा बोसोरसोआव जेनेबा मोजाङै जाजोबो औवाया। गायनानै जेनेबा मोजाङै दोनोबा औ। बेफोरबायदिनो औवाखौबो जोथोन लाबासो औवायाबो जेनेबा मोजाङै थागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ एसे गेजेर गेजेरनिखौ दानना होनांगोन। होनबासो औवाया बोलो मोननानै एरलांगोन आरो।
अ होमबासो जेनेबा नङाबा जेथो नांना थाबा जेनेबा बिसोरबो फेद देरलांनो खस्थ' जायो नङा होमबा औ। एसे आरो बारिखौ साफायै लाखिबाय थानांगोन औवा थानाय जायगाखौ आरो बेबादिनो साफायै दोननांगोन आरो जेनेबा नोंथां मानसिया नायबाय थानांगोन जेनेबा हाग्रा बारि जानो मोननाय नङा बेफोरबायदि औवानि औवानिथ' औ। औवायखौथ' जेनेबा जों दा औयाथ' जेबो गोनांथि गैथ'ला दा जेनेबा दैज्लां सफैबाय नालाय। एसे दाननाया खम जाबाय आरो जेनेबा नोंथांना?
औ औ नोंथां दा औवानि दारैनो जोङो सिफुं सिफुंबो जोङो बर'नि सिफुं सिफुं बे सिफुंखौबो बे सिफुंनि दारैनो जोङो गोदै मिलौदो गारां बोनो हायो सुर बो होनोनो हायो बेजोंनो औ। बेनि दारैनो जोङो ओ रां खामायनो हायो। दामजु दामनायजोंबो फाननानै बानायनानै फाननानैबो जोङो फैसा आरजिनो हायो आरो गंसे औ। गंसे सिफुंनि दामा नैजौ थामजौहालागै गंसे सिफुंनि दामखौ जोङो मोननो हायो आरो औ। ओंखायनो जोङो जोथोनै औवा औवा आबादखौ जोङो ओंखायनो जोथोनै लाखिनो हायो। थानो हानांगौ आरो उम्म।
औ बेफोर बेफोरो औवाफोरा जेनेबा उनाव लागै नांगौ जायो। नङा होमबा नोंथां बेफोरखौबो जोथोनै लाबाय थानांगोन जों नोंथां औ।
अ दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबायदां? औ नोंथां दिनैनि थाखाय जोङो बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जाबाय नामा नोंथां?
अ उनाव लोगो मोनलायसिगोन दे नोंथांना दे।